हेलौ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा ओ सावरायनो सम दङ ना नोंथांनाव?
औ दङ नोंथां।
औ आबादनि बागै नोंथां सावरायजागोन ना?
औ औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां
नंगौ नोंथां आबाद मावनो ओरैनोथ' जोंना बर' हारिया गुबैयै आबाद मावनानैनो गामिनि बर'फ्रा आबाद मावनानैनो जिउ खुंङोनो नङा होमबा? माइ बा मेसें बो थोराव जानाय आलादा आलादा रोखोमनि आबाद दैज्लाङाव बांसिनै माइ आबादखौनो माव नाय नुनो मोन आरोबाव मा मा आबाद मावनाय नुनो मोनो होननानै बुङोब्ला मेसें बोथोरावहाय आलु गायनाय नुनो मोनो लाइ लाफा बायदिसिना मैगं थाइगं फान्थाव गोखै ओ बे फोरखौ गायनाय नुनो मोन नङा होमबा सबाय बिमा बायदिसिना गायनाय नुनो मोनो मेसें बोथोराव आरोबाव बेसर ओ बेसर गायनाय नुनो मोनो बेसर फोनाय नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय नुनो मोनो। माइनि ओ मा मा माइ गायो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनाथ' दानि मुग गायाव गोनोखोआरि गोबां बिदिनो गोदान गोदान आदबजों गोदान गोदान माइनि बिदानबो फैनो हमदों बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि माइखौ दा गायनायखौ नुनो मोनो जों गिबियावनो जोङो गोदोहाय ओ बिदिनो माइब्रा जोसा बे फोरखौ गायोमोन दा नाथाय बेनि अनगायैबो जोंहा ओ कुथुर, एकसुथुर माबा बंग बधु, थेंग्राय बेफोरखौ जोंहा गोदान गोदान आदब ओ बिदान फैनायखौ जोंहा गायो नोंथां
नंगौ नोंथां औ लोगोसेनो बर'फ्रा बर' गामिनि बर'फ्रा दासान्दि मोसौजों हालेवाब्लाबो ट्रेक्टरजों एवनानै गावसोर नो ओ फोनानै खोथियाखौ हाय मायखौ हाय फोनानै फुनानै गावसोरनो गायो नङा होमबा
औ
औ गिबियावनो हाखानाय माइखौ ओ माइज्लि दोननाय जायो बिधान न एबा मायज्लि दोननाय जायो बोसोरसे सिगां बेखौ दोननायनि उनाव ओ जेब्ला दै ज्लांङाव अखा गोग्लैयो हाया गुरै जायो अब्ला मा खालामो एवनानै लायो एवना नानै लानायजों लोगोसेनो मा खालामो उम मायज्लि दोननाय मायखौ सोम नानै दोननाय जायो नङा होमबा सोमनानै दैनिफ्राय बोखांनानै लाबोनानै फेंखा अरनायसिम खोबनानै दोननाय जायो फेंखा अरनायनि उनाव बेखौहाय ओ एवनाय दोन एवनाय हायाव मोजाङै एवनानै हाखौ मोजाङै एवना लाखांनानै एवनाय हायाव बेखौ सारनानै होनाय जायो ओमफ्राय बे रज'नाय सिम गायनो गोनां हाखौ मोजां एवना लानानै बे खोथियाखौ फुफिननानै हाय गायनाय जायो नंङा होमबा? नोंथां औ ओमफ्राय बेनि उनाव ओ माइ मोननायसिम बायदिसिना हासार बाहायो ओ हायावबो ओ एम फौ एनलानि थाखायबो बायदिसिना हासारफोर बाहायनाय नुनो मोनो बेफोर हासारनि मुंफोर खौ नोंथाङा बुंथिनानै होनो हागोन नामा एम्फौनि थाखाय माबायदि हासार बाहायो।
नोंथां जोंनाथ' ओ गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो। गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां।
बिदिनो ओ दानि आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो बायदिसिना हासार रासायनारि मुलि बायदिखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोंहा गो-गोदोहाय बेफोरखौ बाहायामोन। दानि मुगायाव ओ मायाबा मोनसे आबाद मावोब्लाबो बेवहाय जोंना इउरिया एबा फथ टास बायदिसिनाखौ होयो। आरो बेजों ओ गोबां औ गोबां मुलिफोर दं बे बेफोरखौ होयो बिदिनो एम ओ एम्फौ थैनायनि एबा हाग्रा थैनायनि थाखायबो जोंहा हाइजेक बायदिसिना एबा इमारजिन्सि बायदिसिनाखौ ओ मुलिखौ जोंङो होनायखौ मोनथिना मोनो।
औ
बिदिनोहाय जोंना आबाद मावनायनि बेलायाव गोदोहाय जोंहा ओ आबादखौ न'नि गोबोरखि हासार एबा खानस्रि हासार बायदिसिना जों मावोमोन एबा जोंहा हासार होआबाबो जानायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन।
औ नाथाय दा मा जाखो बायदिसि सिना रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनाव हाया गाज्रि जालांनो हमबाय नंङा हबा नोंथां हाया गाज्रि जालांनायनि जाहोनाव माइखौ मोजांनो मोजां खालामनो थाखाय आरोबाव आलादा आलादा रोखोमनि गोदान गोदान हास - सार सारनानै मानसिफ्रा माइखौ जाहोनो थाखाय हासार गारो ‌ नंङा होमबा?
औ बिदिनो औ बिदिनो जोंनाहाय ओ दाबसे जायगायावनो गोदोनिफ्रायनो गोबां आबाद मावबोनायनि जाउनावबो जोंङो बिदिनो हासार बायदिसिनाखौ खमायलांनायखौ जोंङो मोनथिना मोनो। बिदिनो खमायलां नि जााहोनाव बिसोरो ओ गोदान रासायनारि मुलिफोर एबा हासारफोरखौ बाहायनो हमदों बेफोरनि बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा आरोबाव हाया बांसिन गाज्रि जानानैहाय आबाद फोथारा हासार होआब्लानो जाया जानानै फैदों। बिदिनो जोंना औ हायाव थानाय खानस्रि बायदिसिना एम्फौ फिसा फिसा एम्फौ नांगौ जानाय जोंनि हा हासार बानायग्रा एम्फौ बायदिसिना बेफोरो जोंना हासार होनायनि जाउनाव एबा मुलि होनाय नि जाउनाव थै लांनानै जोंनि हाया हासार गैयि जानायजों लोगोसे गोबां ओ बिदिनो हाया ओ गाज्रि जालांङो। जेरैहाय जोंहा औ ओब
हा- हा हाग्रा बायदिसिना रज'वा बेफोरनि जाउनावहाय जोंहा एसे अखा हाबानो हा हुख्लायनाय बायदिसिनाखौ जानायखौ जोंङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां उम आबादारि फोरा आबादारिफोरा जायफोर गोजौ थाखोनि एबा गोजौ न'खरनि रांखावरि गोनां न'खरनि नंङा। बिथांमोना आबादारि बिथांमोना ओ बे माइ आबाद जोंनो बा बेसर आबादजोंनो बेफोरखौनो फाननानै फालांगि खालामनानैबो न'खर खौ सालायनाय एबा फैसा खामायनाय नुनो मोनो नंङा होमबा? गोबां बिबांनि ओ माइ आबाद मावो बेनि उनाव जेब्ला बाजाराव फानहैयो बेजोंनो फाननानै रां मुलाम्फा जानायजों बिथांमोना नांगौ जानाय खामानियाव एबा न'खराव बाहायो नंङा होम बा नोंथां बेजों लोगोसे बर' आ बादारि फोरखौ दा-दानि मुगायाव साहा आबादबो खालामनाय नुनो मोनसै। साहा आबाद खालामनायाव ओ माबादि माबादि आदब बाहायनांगौ नोंथांङा मिथिनो मिथियो नामा?
औ आंथ' ओ बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव साहा आबाद ओ खौ मावन नाय खौ जोंङो बारा नुनो मोना। नाथाय आंङो ओ एसे मिथिना मोनोदि गुबुननिफ्राय खोनानानै जोंना साहा आबादनि थाखाय गोजौ हा एबा दै थायै हाखौ नांगौ जायो औ बेनि बेनि थाखायनो जोंहा बेफोरबायदि ओ हायावहाय साहा आबादखौ ओ गायनानैहाय ओ बेफोर आबादावबो जोंहा गोबां ओ बिदिनो दै बायदिसिना जोंना ओ मेसें बोथोराव रानलांजोबो आबादा एबा गोजौ ओनसोलावथ' जोंना मेसें बोथोराव जोबोर गोरां एबा खरां जायो नालाय बेनि थाखायनो जोंहा औ दै जगायनो थाखायबो बे ओ साहा आबादनि गेजेर गेजेराव जोंना हाब हाखर जावो एबा जोंना पाइप बायदिसि सिनाजों ओ अखा हानाय बायदि फ्रि फ्रि ओ सारनानै दैखौ सारनानै होयो बेनि जाउनावनो जोंना साहा आबाद दा गोबां ओ गोदान गोदान बिलाइ खिलिनायखौ जोङो नुना मोनो नोथां
नंगौ नोंथां बेजों लोगोसेनो दानि गोदान मुगानि गोदान गोदान आबादारिफ्रा हाग्रानि बैग्रि बिलाथि बैग्रि थालिर गयनि बागान गायनानैबो लाख लाख रां खामायनाय नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां बैग्रि बिला बैग्रिखौबो जों बर' आबादारिफोरखौ फाननाय नुयो थालिरनि बागान गयनि बागान लोगोसे दानि बर' आबादारिफोरा चकलेट बिफां एबा ओ राबार बिफांफोरबो गायनाय नुनो मोनो नङा होन होमबा नोंथां रााबारनिफ्रायबो बर' आबादारि फ्रा गोबां मुलाम्फा खालामो एबा रां खामायनाय नुनो मोनो बेनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोननायानो जाहैबाय गय बिफां जेराव गायखांनायनि उनावहाय बांद्राय नांदेरनो नाङा दस्रा नि बायदिहाय नङा होमबा नोंथां औ गय बिफाङाव जे ओ एखमबा एम्फौ नाङो एबा ससेयावनो थैलाङो आङो बेफोरनि जाहोनखौ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा मिथियोब्ला
औ हागोन नोंथां जोंना ओ गयनि आबाद होनोब्लाथाय ओ बे गयखौ जोंहा बांद्राय खाथि खाथि एबा ओ गुबुङै गायनायनि जाहोनावनो जोङो नुना मोनोदि ओ बे ओनसोला जेब्लायबो खिसि एबा एा सासुवायै थायो
औ
औ अबोब्ला बेफोरबायदि ओ सासुवा एबा जायखौय दंफाङाव गिसि था थाबाय थायो बेफोर दंफाङाव जोंहा खानस्रिया सोमजिनो हमो
नोंगौ
बे फोर खानस्रि सोमजिनायनि थाखाय थाखायनो जोंहा ओ बे खानस्रिया गयनि ओ गोबां ओ बुस्थुखौ नाख्लाब एबा अरख्लाब खालामनायनि गेजेरजों एबा गोबां एम्फौ एनलाफोरा ओ गिसि गि जागे गिसि जागा मोननानै बेवहाय ओ बासा लानानै ओ बिदिनो जोंहा गयनि ओ जा-जा-जा मा ओ बे बिजौ एबा मादा बेखौ जोंहा अरस'नानै जानो हमो बेनि जाउनावनो जोंया गय ओ आबादफोरा ओ ससेयावनो थैनाय एबा माबेबा ओ बिदिनो गरायाव गिदिरबा बिजौआव बोरैबा फिसा जालांनाय एबा बिलाइनो ओ गुवार बास जानो रोङि बेफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ आरोबाव खोनानो मोनदों गय बिफ बिफांखौ से बोसोर बा नै बोसोरनि उनावनो जुदि गायस्लायबाय थायोब्ला जाय जायगा सोलायबाय थायोब्ला। थाबैनो थायो होननानै खोनानो मोनदों बे बाथ्राया सैथोना। नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ नंगौ नोंथां जोंना गय बिफांखौ गिबिनि गिबि रज'नायनिफ्राय जोंहा बिदिनो यो ओ गायस्लाय गायसन्नाय होयो होबाय थायोब्ला जोंना गया थाब एबा गा गाहायाव थायो बेनि जाउनानो जाबाय जोंना गयनिया थिया रोदा गैया औ थिय रोदा गैयिनि जाउनाव बियो ओ बिनि ओ रो फिसा फिसा रोदाफोरखौ जोङो गायस्लायना होबा। दानस' दानस' होनाय जायो एबा हास' हास' होनाय जायो बेनि जाउनावनो ज
गय आबादा थाबैनो थायो एबा गाहायावनो थायो आरो गय आबाद होनोब्ला जोंना बालासिरा एबा अन्थाइ थानाय जायगायावहाय गय आबादखौ जोंना गाहायनिफ्रायनो एबा मानसिया मोनहासनायनिफ्रायनो जोंहा थायनायखौ जोङो नुनो मोन नोंथां।
नंगौ नोंथां हाजो खाथिनि गोरान जायगाफ्राव अन्थाइ थानाय जायगाफ्राव बांसिनहाय गयनि आबाद खालामनाय नुनो मोनो लोगोसे गो गोबां रां खामायनायबो नुनो मोनो ओं बर' आबादारिफ्रा हाजो खाथियाव थानाय आबादारिफ्रा बिदिनो गयनि आबाद खालामनानै जाबोगासिनो दङ। नङा होमबा नोंथां औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
नंगौ नोंथां।
नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै औ